नोंथाङा दा फ्रिना नोंथां
औ नोंथां आङो फ्रियैनो दं दाथ'
औ आङो नोंथांजोंहाय जोंनि भारत हादर नङा होमबा नोंथां जोंनि भारत हादरावथ' गोबां बेखारनि जेंना खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो जोंनि ओनसोलाव बो जों दा बेखारनि जेंनाखौ गोबां नुनो मोनो। दा बेनि गुबै जाहोना मा नङा होमबा नोंथां? दा बेनि एसे सावरायनो होननानै आं नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
अ बेथ' जोबोद मोजां आयदा नोंथां दा आंबो बिराद मोजां मोनगोन बे आयदानि सायाव सावरायनो
अब्ला नोंथाङानो एसे जागायना होदो नामा नों थां बेखार जेंनानि गुबै जाहोना मा आरो बेखार जायोब्ला मा जायो सि फोरमायना होदो नोंथां। औ नोंथां।
ओ जों मोनथिखागौ नङा होमबा भारतावहायथ' बे बेखारनि जेंनाया बिराद दङ माने बुंनो थाङोब्ला भारताव जेसेबां सुबुं अनजिमा दं बेनि ओ बा-बा पारसेन्ट बा जि फारसेन्थियाल' जोङो बेखार नङै बा साख्रि मावनाय बा माबा मोनसे खामानियाव एंगेज जानाय होननानै ओरैनो साननानै लानो हायो। बुंनो थाङोब्ला दा बेफोर मानि थाखाय जादों होनोब्ला जोङो नायबानो मोनथिखायो जोंनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां दं नङा होमबा? जोङो भारतआ जाहैबाय मुलुगनि मादावनो बयनिख ख्रुइबो बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादर जाय हादरहां ओ बिराद बुरजा सुबुं अनजिमा दङ। दा बेनि थाखायनो मा जायो भारतावहाय गोबां रोखोमनि खामानिफोर दङब्लाबो जोङो गासैबो खामानियाव इंगेज जाजोबनो थाखाय थोजासे नंला मानसिफोरा बांद्रायबाय माने जेसेबां खामानि दङ बे खामानिफ्राव जोङो खामानि मावब्लाबो जोंना मानसिया आग्लायो आरो। जायनि जाहोनावनो मा जाखो बेखारनि अनजिमाया बारानि फ्राय बारा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं आरो नों सुबुं अनजिमायाबोथ' खमायलाङाखै जोंना सुबुं अनजिमाना जोंना बारायनायनिफ्रायसो बारायगासिनो दं बिनि जाहोनाव मा जायो खामानियाबाथ' बाराया नालाय खामानियाबाथ' बेनि बे थाबाय थागोन। बा माबा मोनसे गोदान दारिमिन बा माबा मोनसे कम्पानि खुलियोबासो खामानिया बारायो। दा बेथ' बारायनानै थाङाखै दा बेनो बेयो ओंखायनो सुबुं अनजिमा बांनायजों बेखारनि अनजिमायाबो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं। दा जोंथ' मोनसि फायो ओ गामिनि गामिनिखौनो होनबावला आं भारतनि होनसै भारतनि स्निजि जौखोन्दोनिफ्रायबो बांसिन सुबुंफोरा जोंना गामि ओनसोलाव आबाद मावनानै जायो दा गामि ओनसोलाव आबाद मावनानै जानाय समाव गामिनि जेन'बा साफ्रोमबो सुबुङानो आबाद थिलियाव जेब्ला आबादनि सिजोन जायो बे समावल' खामानि मोनो बा खामानि मावो। आङो एगजामपोल हिसाबै जोंनि गामिफोरनिखौनो होनसै। जोङो गामिफोरावहाय दैज्लां बोथोरावल'सो खामानिखौ मोननो हायो मानोना दैज्लां बोथोराव गायनाय सुनाय आबाद मावनाय बैफोर खामानियाव गोबां ओ खामानि मावग्राफोरखौ नांगौ जानायलाय जों गामियाव थानाय लाइमोनफोरा बेफोराव इंगेज जायो आरो। सोरबाबा आलि खोनाय हालेवनाय खामला मावनाय हाग्रा सननाय माइ फुनाय गायनाय रोगानाय हालिवनाय बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिफ्राव ओ गामिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा इंगेज जायो माबा समावबो दैज्लां समाव जायफोर खामानि गैया। नाथाय बैफोर था खामानिखौ मावनो थाखाय माखासे सुबुंफोरा उसुबिदा जायो। माने लाजिनाय दंसै जेरै नोङो सासे फरायसाया जुदि मास्टार डिग्रि फरायखांनानै बियो न'आव थाहैनो गोनां जायोब्ला बिथांमोना एसेबाबो लाजिनाय फैगोन मानि माखासे लेबारनि खामानिफोरखौ मावनो बेनि थाखायनो मा बेफोर बिसोरो ओरैनो थानो गोनां जायो आरो लाजिनायनि जाउनावबो दा बेफोर मा बेफोरबो बेखारावनो गोलैबाय नङा होमबा नोंथां दा नोङो सिजेनेल ल'सो खामानिखौ मोननाय जाहैबाय बोथोरावल'सो दैज्लांआव औ दा बेबायदियैनो सुबुंनि अनजिमायाबो बाराख नालाय जोंना बे फोराबो बिराद गोबां अनजिमा आरो आरोबाव जोङो गामिफ्रावहाय इन्डास्ट्रिफोर गैया जोंना मोजां मोजां रोखोमनि हाथाय बाजार गैयिनि थाखाय मोजां कमारसियेल हाबफोर गैया जों बेफोरनि थाखायनो मा जायो सुबुंफोरा कम्पानि थायोबासो इंगेज जानो हायो नालाय एसेबाबो बेखारनि जेंनाया खमायो बा माबा मोनसे कम्पानि एन जिअ फोराव खामानि मावनानै गावखौनो जिउ खुंनो हायो नाथाय जोंनाव बेफोर राहाया खम आरो जोंनाव खाथि खाला हाथाय बाजारफ्रा मोजां गैया कमारसियेल हाबफोर गैया जाउनाव मा जोंनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावनि लकेलावनो मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ फाननानैबो जिउ खुंनो हायो नाथाय बैफोर अपरसुनिटि माने जोंना राहा गैया हाथायफोराव फाननो हानाय जोंनाव मोननाय माखासे बेसादफोरखौ दा बेफोरखौ फाननो हायैनि थाखनावबो मा बिसोरो बेखार जानानै थानो गोनां जायो आरो
औ नंगौ नोंथां थारैनो सैथो बाथ्रा
बेनि अनगायैबोथ' गोबां दङ बेखारनि जेंनाया माने गामिफ्राव गोबां रोखोमनि दारिमिनफोर गैया मावनो मोना बेफोरबो जाहैबाय मोनसे आरो खामानि नागिरबाबो मोननो थांला दा जुगाबो कम्पिटिसननि जुग जायफोरा स्किल दं बे स्किल गोनांफ्राल' एफा एनै स्किलनि खामानिफोराव इंगेज जानानै थानो हायो आरो माखासे सुबुंफ्रा बे खारनि जेंनाया ओरैबायदियाव जानाङो बिसोर फरायनानै माखासे लेबारनि खामानिखौ मावनो लाजिनाय दङ
जेरै खानाय सिननाय नाफि सि सुथेनाय आरोबाव बिदिनो फालांगि खालामनाय बेफोरखौ जोङो माखासे मानसिफ्रा लाजिनायनि थाखाय मावा आरो बिदियावनो बेखारनि जेंनाया बांसिन जानानै दङ दा आङो बेखारनि जेंनायाव बे फंनैसोखौनो बुंनानै होबाय नोंथांनिसिम आङो नोंथांनिफ्राय बे एसे खोनासंनो लुबैबाय जे माने भारत हादराव थानाय बेखारनि जेंनाया मानो जानाय बायदि आरो बेजों मा मा जेंना नुजाथिगासिनो दङ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होगोनखौ आं मिजिंथिबाय आरो औ
औ नोंथां थारैनो
औ
औ अब्ला आंनो एसे फोरमायना होनसैलाय नङा ओमबा नोंथां
औ औ जागोन
औ नोंथाङाथ' फोरमायलांबाय बेखारनि जेंना आरो बेखार जायोबा मा मा जायो नङा होमबा नोंथां नोंगौ नोंथां जोंनि भारत ओनसोलावहाय गोबां सुबुं अनजिमा थानाय नङा होमबा नोंथां जोङो सिगां समाव जों चाइनाखौहाय बांसिन पपुलेसन थानाय होननानै बुंङोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दा दिनै नायोब ब्ला जोंनि भारत हादरा बांसिन सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादर नङा होमबा नोंथां दा जोंनि भारत हादराव गोबां बेखारनि जेंनाखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला नों मिथियो जेनबा मोनसे साख्रिनि पस्ट ओंखारोबा जेनेबा बिसथा बा पनसासथा पस ओंखारोबा बेयाव नोङो जाय माबाफ्रा केन्डिदेटफ्रा बेसिबां ओंखारो एक लाख गाहाम पन्सास हाजार गाहाम ओंखारो नङा होमबा नोंथां दा ओरैबादि कम्पिटिसन आरो साननानै नायोब्ला जोंनियाव जोंनि भारत ओनसोलाव माने बेखारनि जेंनाया गोबां बांसिन आरोना। दा नोंथाङा होननाय बायदिनो हानद्रेदावहाय ओ जेनेबा ओइटिफाइभ पारसेन्ट बा नाइनटि पारसेन्टसोआनो बे बेखार गोजा नङा मोमबा नोंथां बा टेन पारसेन बा फिफटिन पार्सेन्ट सोआल' साख्रि आवला साख्रि गोनां मानसि नङा होमबा नोंथां। दा जों बेखौ मोनथिया आरो। दा बेखारनि जेंनाया गोबां जोंनियावहाय मानो होनोबा जोंनि मानसिफोरा मा जायो माखासे खामानिखौबो मावनो लाजियो नालाय नङा होमबा नोंथां खालि साख्रिल' हरसै सा ल'सो आरो जोंनि मानसिफोरनाव मे स्किलफोरा गैया नङा होमबा बांद्राय नङा होमबा नोंथाङा स्किल होन्ना बुङोबा जेरै नोंथाङानो दहय होनखादों खानाय सिननाय नङा होमबा नोंथां आरो जेरै ओ जेनबा कारेन्ट बानायनाय औ प्लामबार मिस्ट्रि दर्जि नङा होमबा नोंथां आरो जेरै दाउ अमा फिसिनाय नङा होमबा नोंथां बेफोरबो मोनसे स्किल दा जों मानो होनबा कमारसियेल लेभेलाव मावनानै लानो हायो। दाउ अमाफोरखौ नङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि थाखाय जोङो मानसिफ्रा एसे उसुबिदा मोनो आरो मावनानै लाजियो दा बे फोरनि थाखाय जोंनियावहाय बेखारनि जेंनाखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो आरो जोंनि भारत हा हादराव मा जायो साख्रिया गोबां खम आरोना जोंनियाव मान मानसिया बां सिन साख्रिया खम जायो माने साख्रिखौ होनो हानो नागेरा जोंनि गभ फोरा नङो होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव बेखारा गोबां जोंनियाव जायो आरो मोनसे मोननै जुदि पन्सासथा एक्स'था पस्ट ओंखारबानो बेयाव ओरैबादि मानसि जायो कम्पिटिसना माने जेव जेव इगजाम होग्रा नङा होमबा नोंथां ट्रेनफोरानो बासफोरानो माने इगजाम दानोसैबथाय बुंजोबखायो आरोना नङा होमबा नोथां। जायगा थोलायि बेफोर बायदि जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोल
औ नोंथां।
दा बेबायदियाव नंगौ नोंथाङा आरो बेखार जुदि हादोरा जुदि बेखारनि बांसिना जायोब्ला बांसिन जायोब्ला माने हादोराबो लस जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नो दा मानो होनबा बे बेखार बेखार सुबुंफोरा माने गोबां गाज्रि खामानिफोरखौ गोसो होनो नागिरो नङा होमा नोंथां। दा बेफोरनि थाखायबो जोङो नुनो मोना आरो लोगोसे मा जायो बेखारनि अनजिमाया जुदि बारा जायोब्ला हादोरा डेभेलप जानो नागिरा नङा होनबा नों थां मानो होनोबा बेफोर बायदि सुबुंफोर थायोबा बांसिन डेभलपा खम जायो आरो जाय हादोराव मानि रोंगौथिया गोबां स्किला गोबां आरो ओ मा होनना बुङो बेखौ खामा बेखारनि जेंनायाबो खम बे हादरा मानि थाबनो दडेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेफोर हादरा माने डेभेलप जानो थाब थाब ओ जौगानो थाखाय खाबु मोनो नाथाय जाय हादराव गोबां बेखारनि जेंनाया बांसिन जाय हादराव ओ बेखारनि जेंनाजों बुंफबनाय बे बेफोर हादराव मा जायो ओ जौगानो थाखाय गोबां सम नांगौ जायो आरो मा नङा होमबा नोंथां दा जोंनि भारत हादरानो बेफोर बायदि होनना बुंजायो आरो जोंनि भारत हादराव दा जुदि जों बेखारनि जेंनाया बारा जाबाय होननानै जों मिथिखानासैयावबो नङा होमबा नोंथां? जों पपुलेसनखौ जुदि खमायाबा नङबा नोंथां दा जों पपुलेसन खमायनांगोन आरो हागौमानि दा जुदि जों पपुलेसन खमायाब्ला मा जागोन जोंनि हादरावहाय बेखारनि जेंना बारानिफ्राय बारा बारानिफ्राय बारा जाबाय थागोन आरो दा जों खमायनो हानाय नङा दा बेनिखायनो जों नि ओ सुबुंफोरखौ माने एवार् होनांगोन बा एवारनेस होनांगोन नङा होमबा नोंथां? गामि ओनसोलफोराव मिथिहोनांगोन जोंनि सुबुं अनजिमा बांनायनि गुबै जाहोनफोरखौ। मानो होनोबा जोंनि मानसिफ्रा दासिमबो एवेर गैया नङा होनबा नोंथां? फिसाफोरखौ जों गोबां खाङो नङा होमबा नोंथां दा फिसा खांनायखौ जों खम खालामनांगोन पपुलेसनखौ जों खमायहांगोन नङा होमबा नोंथां? अब्लासो जोंनि बेखारनि जेंनाया खम जालांगोन आरो दिनैनि मुगायाव मा जाखो नोंथां? गोबां कम्पानिफोराव माने मेसिनारि बुस्थुफोराव नोङो खामायखौ मावजोबो मानसि गोनांथि गैया नङा होनबा नोंथां अट'मेटिक जाबाय माने खामायफोरा अब्लाथ' मानसिखौ नांला लेबारफोर नांला आरो बेखारनि जे जें नाय आरो बांसिन जाबावसै दा बेफोरबायदिखौ जोङो नुबाय थानो मोनदों आरो नोंथां नङा होमबा? दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायबो नङा नोंथां? आ नोंथांजों सावरायलांनाय
जासिगोन बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै औ थांनिसिम गोजोन्नाय थाबाय औ